ओ नोथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय औ नोंथां आं दा नोंथां नै जना दं नोंथां
औ ओ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबाद आरो माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोथां हागोन जों बिदिनो दैज्लां बोथोर होनबाथ' नोंथां बिदिनो माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां बिब्दिनो आरो मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो जेरैहाय नोंथां बिब्दिनो बानलु बिदिनो लेस्रा आरो भिन्दि बिब्दिनो जिंखा गोबांफोर मावो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ बुंनो थाङोब्ला जों माइ आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो बिब्दिनो बै माइलिनि गोनांथि जायो नालाय नोंथां जेरैहाय जोङो बिदिनो गला एबा नार्सारिनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयो एबा नों न'आवबो दोनखानाय बै माइलिखौ
औ औ
जोङो बिदिनो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ साननै एबा सानथाम ओरै सोमना दोननाय जायो नोंथां औ नंगौ नोंथां बिनि उनाव जोङो बे मा माइलिखौ बिदिनो दै गथो होननानै बिब्दिनो सानसे नङाबा ओरैनो आधा बेलासो नोंथां माब बोखांनानै बोरियाव दोननाय जायो आरो नोंथां औ
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो बिनि उनाव जोङो बै जाय हायाव जोङो बै माइलिगाव फोगोन
औ नोंगौ नोंगौ
औ बिदिनो बै
औ बिदिनो बै बै हाखौ जोङो बिदिनो औ ट्रेक्टर एबा मोसौजों हालौनानै लाग्रोनो नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ औ औ बिब्दिनो हालेवखांनायनि उनाव जोङो बैखौ जि जि जों फोनो जाबाय अब्ला जोङो बै माइलिखौ फोना होबा फोना होनांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथां औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ गोदोनि आदब बायदियैहाय जों मोसौ मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनो ना मोनला नोंथाङा बुंनो हागोन ना
नोंथां थारैनो नुनो मोननाया एसे खमायलांबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ
औ
बिबदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो दानि जुग औ नोंथां
औ औ बुंनायसै नोंथाङा देनाय
औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां
बुंनो थाङोब्ला नोंथां औ नंगौ औ नोंथां औ औ बैफोरबाय दिनो जोङो दसे समनि उनावनो जोङो गोबां बिगा बिगा हा एवनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ नाथाय मोसौजों हालेवब्लाथाय जोंहा गोबां सम लायो आरो गोबां गोबाव गोबाव सम नां सम नांगौ जायो बिनि थाखायनो जों गोबाङानो जोंनि ओनसोलावबो ट्रेक्टरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ ओ नोंथांमोननि न'खरावहाय दायो दैज्लांनि मा आबाद मावनाय जादों। नोंथाङा बुंनो हागोनना।
औ बिदिनो माइनि अनगायैबो नामा नोंथां बै माइ आबादनि अनगायैबो।
ओ औ माइनि अनगायैबो दैज्लांनि मा मैगं-थाइगंनि आबाद मावदों नों था मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना।
थारैनो हागोन नोंथां।
औ बुंनोसै।
औ बिब्दिनो जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहानियाव बिब्दिनो बानलु भिन्दि बिब्दिनो लेस्रा। बेफोरखौनो मावनाय जादों आरो।
ओ नोंथाङा जे मिथिगौ ना बानलु आबादखौ माबोरैहाय मावो? बा माबोरैहाय बानायनानै गायनाय जायो नोंथाङा।
औ औ नंगौ हागोन नोंथां औ थारैनो। जोङो जोङो बिदिनो बानलु बानलु आबादनि बागै बुंनो थाङोबा नोंथां गिबियावनो जोंयो बै बानलु फुलि एबा बैखौ जोङो जावायनानै दोनखांनायनि उनाव बै बानलु फुलिखौ जोङो गायस्लायनो थाखै बे बिदिनो हाखौ जोङो हालौग्रोना लानांगोन आरोखि नोंथां।
औ।
बिदिनो जों बुरजा गायोबा बिदिनो ट्रेक्टरजों नङाब्ला मोसौजों मोसौजोंथ' दानि जुगाव हालेवलानो। नोंथां बिदिनो एसे जानो आन्था गायोब्ला नोंथां जों जावग्लिलाबायनाबो गायनो हायो नोंथां। औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गायनो जों हालौ खांनायनि उनाव गायनाय जायोब्ला नोंथां बिब्दिनो बै हाखौ जोङो कानलि खोनानै ला लानाय जायो जेरैहाय ओरै दै जमा जानो हायो नोंथां बोहैलांनाय औ बेनि उनाव जोङो बिबदिनो बै हाग्राफोरा ओंखारनो हायो बायसा नोंथां बै प्लास्टिक बनानै जोङो बै बानलु बिफांखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ बिब्दिनो गायखांनायनि उनाव बिदिनो जिबा दिन नङाबा थामजि दिनसो
औ बुंनो थाङोब्ला बेयो नोंगौ नों
औ औ औ। नंगौ नोंथां जों बेखौनो बै फिथाइफोरखौनो जोङो बिदिनो न'फोरावबो जानाय नोंथां बिदिनो जोङो बाजार एबा गला फोरावबो फाननो लांनाय जायो आरो नोंथां औ औ औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनानै मोननाय जायो औ।
ओ नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानलुनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि जि दैज्लांनि जोगोनार। बा दैज्लांनि लाव आरो बैफोराव बिदिनो जिंखा लेस्रा। भिन्दि केरेला बायदिसिना आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो जेरैहाय जिंखा आबादफोरखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोलैनि गोनांथि जानानै फैग्रोयो जायखौ जों औ। जायखौ जोङो न'आव थिनानै दोननाय थाखायाब्लाबो बाजार एबा गलाफोरावबो जोङो रांजों बा बायनानै मोननाय जायो। ओ जोङो जोलैखौ औ बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो हाखौ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनाय जायो बेनि थाखाय जों ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनानै लानानै औ। ओ बै बेगरखौ जोङो जाय जायगायाव गायगोन बेखौ जोङो आरोबाव खन्थिजों बा खदाल जों इसे जावग्लिफिन्नानै जों बेगरखौ ओ उल्थायै थुना होनाय जायो। उम जेब
औ नंगौ नोंथां औ।
जेब्ला बे बेगरा जिबा सान बा नैजि सानसोनि उनाव गाजा बेरखांबोयो अब्ला जों उम उम बै जिंखानि बिजौआ बा गोजौआव मानला लांनो थाखाय जोङो गिबियावनो औवानि जेंसि नङा बाबो ओ जोङो दिरुं बायदिसिना जोङो सोंनानै होनाय जायो। जाहाथे बै बिजौआ गोजौ फारसे दावखोलांनानै बेफोरबायदिनो बिबार बारनानै फिथाइ थायनो हायो। आरो बेनि थाखाय सु आरो औ एसे सुबिदा जाबावनायनि थाखाय जोङो मोनसे बैसां औवानि बैसां लुनानै होयो आरो बै बैसांनि सायावहाय जोङो दिरुंसोंनानै होयो मानो होनोब्ला जोङो ओ बै बिजौआ जाहाथे सायाव थांनानै गोजौआव थांना बै दिरुंफोराव मानलानानै बिबार बारनानै फिथाइया था थायनो हायो बेनि थाखाय जोङो आरोबाव गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलै बा रासायनारि बिबारनि बा फिथाइनि आरो बेफोरबायदिनो गोबां औ गोबोर हासारनि अनगायैबो जों ओ गोबां रोख खोमनि बायदिसिना ओ बेफोरबायदिनो गलाफोराव मोननाय हासार बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो औ जाहाथे जो
सार गैयाबाथ' जा
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ मानो होनोब्ला जों बैफोर हासारखौ बाहायाब्ला जोंनि बे जिंखानि आबादा मोजां जानाय नङा आरो फिथाइफोरा मोजां थायनाय नङा औ बिनि थाखायनो जोङो जोङो गोबां रोखोमनि बाजाराव बा गलाफोराव मोननाय जों दानि गोदान गोदान ओंखारनाय रासायनिक हासारफोरखौसो बा बाहायनाय नुसै आरो औ गोबां रो खोमनि जोङो न'आवबो बानायनानै दोननाय गोबोरनि हासारखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बि औ बिदिनो जोङो दैज्लांनि जोगोनार होननानै बुंदोंमोन आं बेखौहाय औ माबोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला जोङो बैखौबो ओ जोगोनारनि बे जे जाखांनानै ओंखारनाय बेगर बे बेगरखौ जोङो न'आव थिनानै दोनखायो आरो गैयाब्लाबो जोङो बाजार एबा गलाफोरावबो गोबां रोखोमनि बायनानै मोननाय जायो। ओ औ बेनि उनावहाय जोङो हा बै जोगोनारनि बेगरखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ हाखौ हालेवनानै लाग्रोयो आरो बेवहाय जोङो खुन्थिजों इसे एरग्लिफिननानै जोङो बै बेगरखौ थिग बिदिनो उल्था रोखोमै जोङो थुना होनायखौ नुनो मोनो। आरो औ बे-बे बेगरा जेब्ला गाजा बेरगा-बेरनानै बिफां महर लाब्लेबा बिजौ ओंखारबोयो। अब्ला जों बेखौ मानला होनो थाखाय ओ बेफोरबादिनो औवानिबा जों दिरुं सोंनानै होयो जाहाथे बै बेन्दोंआबो बिजौआ गोजौआव थांनानै मान लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो औ आरोबाव बैसां होनानैबो जोङो गायनाय नुनो मोनो आरो खायसे खायसे ओनसोलावहाय जोङो आलुुबारिफोरावबो जोङो जोगोनारखौ हायावनो गा-मानला होनानै थायहोनायबो जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसो औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां दङ। आरो जोङो बेफोरबादिनो जोङो माखासे रोखोमनि बैसां होनानैबो जोङो जोगोनार आबादखौ मावनो हायो। ओ बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला बै बि-बिफांफोर जोगोनार बिफांफोरा जेब्ला बिबार बारो बारनानै फिथाइ थायगोन अब्ला जों बै फिथाइफोरखौ बाजार बा सक गलाफोराव फाननानैबो जों गोबां रोखोमनि ओ रा-रां खामायनो हायो आरो न'खरावबो जोङो जानानै जों जोबोर मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन ओ औ नोंथां जों आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै आंखौ मिनथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। ओ औ औ नोंथां ओ दे बिदिब्ला होमबा नोंथां।
औ औ दे नोंथां। औ